हेल'।
औ औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
औ आंथ' दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
ओ आं नोंथांनो ओ मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
ओ जोङो ओ आं दायो सल'फोरनि बागै सावरायनो सानदों आरो ना।
औ औ जागोन।
ओ‌ जोंनियाथ' गोदोनि जुगाव मा सल'फोरजोंनो दिन थाङोमोन जोंनि आबै आबौमोनहा जोङो जेब्ला उन्दै उन्दैमोन अब्ला जोङो ओ गोजां बोथोराव अर सायनानै जोंनो मा सल'फोर खोन्थायोमोन आरोना। नोंथाङाबो गोसोआव दं जानांगौ।
औ औ दं दं।
औ। ओ जोङो गोबां रोखोमनि सल'फोर खोनथायोमोन जोंनि आबै आबौमोनहा जेराव ओम सियालाजे ओ माहोनो ओ थारुन जानाय खावनानै जानाय औ। बोराया जे बोराय बुरि ओ गावसिनि मा होनो थारुन गायग्रा जायगायाव जेब्ला थारुनखौ गायहैयो अब्ला सियाला थांनानै मा बुंहैयो ओ आबौलै आबौ ओ थारुनखौ नोङो बिदि गायनाङा थारुनखौ रुनानैसो गायनांगौ अब्लाना थारुना बांसिन बेदर थाङो बांसिन मोनो होननानै सियाला बुंहैयो आरो दा ओहम ओ बोरायाबो सियालनि बाथ्राखौ लायो ओ नंगौ नामा फिसौ बिदिब्ला आङो थारुनखौ रुनानैनो गायनोसै होननानै ओ बोरायाबो बुंनो बुंनायसै आरो बिनिफ्राय बोरायबो बुरैबो सावरायसे सावरायसिगोन आरोना ओ दे बिदिब्ला बुरै जोङो थारुनखौ रुनानै गायनोसै आबौआ जोबोर मोजां आइदियाखौनो फोरोंलांदों जों मिन्थिफेरथारामोन होननानै थारुनखौ न'आव लाबोनानै रुनानै लांनानै गायहैफिनो दानाबा गायहैखांनायनि उनाव हरसेयावनो मा जाखो सियाला लोगोफोरखौ लांनानै माने थारुनखौ बुरै बुरै जानानै माने खिनानै गालांलायो आरोना
उम उम
ओ बोरायबो बुरैबो थारुन गायनाय जायगायाव थाङोब्ला नुहैबाय जे ओ थारुन बुर ओ थारुन बुरनाय सु समाव नुहैबाय थारुनावनो मोनसेबो गैला थारुनखौ बुरोब्ला ओ खुसियालनि खिखौसो मोनो बेबायदि ओ बिदिफ्राय बोराया रागा जोंनाय फैबाय आरोना हाब बे सुवाद सियाला साला गावसो थारुन खौ रुनानै गायनो थिन्नानै साला गावसो जालांजोबबाय जाना जासि जाना खिनासो गालांबावबाय बेफोरबायदि रागा जोंनानै बुंसिगोन आरो बोराया दानाबा बोराय बुरि सानैजों ओ मोनसे ओ साल सालायसिगोन बोराया जे थैफ्लासिगोन आरो ओमफ्राय बुरैया दरखंआव थानानै बिदिनो गाबनानै मेथाइ खनसिगोन ओ सियालफोरा जे फैनायनि आरो ना बिनिफ्राय दर्जाखौ खेनानै दोनो बोरायखौ न' सिङाव फुुथुनानै दोनसिगोन बेनिफ्राय बुरिया मेथाइ खनसिगोन आरो ओ बोराय थैदोंना थैदों माइरं फेन्दासे एरदों बेफोरबायदि मेथाइखौ खनै खनै ओ सियालाबो मासे मासे मासे मासे फैनानै न' सिङाव हाबैहा हाबलांबाय थासिगोन आरो बुरैयाबो बोरायनो खोन्थाहरसिगोन आरो नै बोराइ मासे हाबलायबाय नै बोराइ मानै हाबलायबाय बेफोरबायदि खोन्थायो आरोना बुरियाबो बिनिफ्राय बिनिफ्राय ओ सियाल हाबखांजोबनानै दर्जाखौ बुरैया मारिनानै होसि गोन ओ नै बोराय सियाल हाबजोबबाय होननानै दरजाखौ माथेजोबसिगोन आरो बेनिफ्राय बोराया थखन लानानै सियालफोरखौ सेस बुथारनानै दोनजोबसिगोन आरो बिनिफ्राय बोरायबो बुरिबो बिदिनो गोजोन संसार जालांफिनसिगोन आरो सान्थियैनो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो गोदोनि समाव नोंथाङा मा मा सल' खोनाबोनाय
गोदोनि समावथ' बेफोरबायदिनो सल'बाथा होनना बुङोब्लाथ' नों दा मिथिखागौ जानांगौ जे सल'बाथाजों जोंहा गोदोनि जे आजै आजौमोननि समनिफ्राय जोंहा सोलिबोनाय जा ओ समाजनि नेम खान्थि बा जायखिजाया जोंनि समाजाव गोदोनिफ्रायनो जे जोंनि ओ सल'बाथा बा जे जोंहा जायखौ फक टेल होनना बुङो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि जे जोंनि मोनसे हारिमुनि बाथ्राफोरा मोनसे मा मोनसे थाखोनिफ्राय गुबुन मोनसे थाखोसिम बास्लायलांगोन होनना बेयो जोंना थुनलाइनि मोनसे आयदा होननानैबो जों मिथि नङा होमबा
औ औ
औ बे सम जेब्ला सलबाथा ओन्दैनि समाव जों खोनानाय सल'बाथाफोराथ' गोबां दंमोन बेफोरबायदिनो जेनेबा जेरै ओ जोंहा राजा रानिनि सल' बेफोरबायदिनो सोरबा ओ एम्बु एमबुस्रोन एम्बुस्रोन जोहोलाव बेफोरबायदिनो जोंहा सोबा ओ बेफोरबायदिनो सान्दो बावदियानि सल' बेफोरबायदिनो गोबां सल'फोरखौ जों खोनानो मोनदोमोन बेफोरजों लोगोसेनो जोंहा जा आबौ आबैमोननि जे खुगानिफ्राय ओ खिन्थानाय खबायारि सल' बेफोरखौबो जों खोनानो मोनबोदों नाथाय बेफोरनि गेजेराव एसेबां मानि गोसोआव गैला बावगारबाय बांसिनखौनो अब्लाबो औ अब्लाबो जोंहा बेफोरनि गेजेरावनो सल'बाथाफोरनि रोखोम होननानै बुङोब्ला गोबां लिरगिरिफोरा जोंनि सल'बाथाखौ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बाहागो रानलांदों नंगौना नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोंहा जेरै थायो जाम्बासियाननि सल' बेफोरबायदिनो गोमो थाव सल' ओ बेफोरबायदिनो जोंहा थाबाय बेफोर ओ ग-गथ गथ' गथाय गथ' गथाय गथ' गथायफोरनि जेनेबा गथ' गथायाइजों सोमोन्दो थानाय सल' बेफोरबायादिनो बोसोनथिनाय सल'
अ
धोरोमजों सोमोन्दो थानाय सल' औ बेफोरबायदिनो जेनेबा जोहोलावारि सल' बेफोरबायदिनो गोबां ओ जे बे आरो जिब जुनारनि सल' मानसि दुमसिनि सल' बेफोरबायदि दि नुनो मोननाय जायो आरोना जेराव मानसियानो जेनेबा सल'बाथानि आखुथाय महरै जों बुंनो थाङोब्ला जेराव ओ सल'बाथ याव बां मिथिंगायारि आखुथायखौ जों नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां ओ जेराव मानसि सियानो मोदाय जानाय माब्लाबा मानसियानो मोदाय जानाय बेफोरबायादिनो माब्लाबा मोदाय मोदायानो मानसि जानाय माब्लाबा जिब जुनारानो मानसिनि महर लानाय मालाबा जिब जुनारानो रायज्लायनो रोंनाय बेफोरबायादिनो माब्लाबा जेनेबा हमनानै ला ओ माब्लाबा मानसियानो जिब जुनारनि महर लानाय बेफोरबाददि गोबां जों नुनो मोननाय जों खोनानो मोनबोदोंबा जों बिजाबफोराव लिरनायखौ जों नुबोदों आरो आरो लोगोसेनो जों ओ रोंगौथिबो मोनबोखादों जों उन्दैयाव जिहेथु जों आबै आबौमोनानि खुगानिफ्राय सल'बाथा खोनानो मोनबोदों नंगौ न'
औ औ
दा सल'बाथा होन नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय बेफोरबायदि सल'बाथा इसेबां मानि आंनाव गोसोआव गैला ना नाथाय आङो ओ जों बुंनो हायो जेनेबा ओ बे सियान जाम्बानि सल' होनना बुङोब्लाथाय जों दाउ खारो जे बे सियालनि सल'खौ बुंनो हायो
औ
ओ जेराव दाउखाया बेदर जा बेदर बबेनिफ्रायबा बेदराव खेब खांना लाबोनानै बेखौ सियाला जेराव थगायना जानायखौ जों नुनो मोनो
औ
ओ बेनि उनाव सियालाबो उनाव गावनि गावआनो थगायज जाफिननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो जेराव दावखाया बेदर लाबोना जाफैनायखौ सियाला। ओ दाउखाखौ मेथाइ खननो होनानै बे दाउ बिफानि जे खुगानिफ्राय बेदराव गनायखौ गाव अरना लानानै। अ बेखौ खोनादोंमोनना नोंथाङा
औ औ एसे खोनादों नोंथां।
बेनि उनावहाय जेब्ला दाउखाया। मेथाइ खन मेथाइ खननो होयो अब्ला सियालनि सथननायलाय दावखाया मेथाइ खनबाय जेब्ला खुगाया सिबाय अब्ला दाउखानि खुगानिफ्राय बेदर थल' गबाय बे खौ सियाला अरखांनानै जानो नागिरबाय बेनि उनाव जेब्ला सियाला बेदरखौ अरनानै लाङो अब्ला दाउखाया। उन दाहा जानानै बेरलाङो बेनि उनाव सियाला जेब्ला दै जिङआव बेदरखौ लानानै दै बारनो नागिरो अब्ला। सियालनि जा गावनि मोखां महर बेनो दैयाव रिखिखांनानै बे सियाल। सियाला गावनि बेदरखौ दैनिफ्राय जेनेबा सोरबा गावनि बेदरखौ सेखना जानो नागिर। नागिरदों होननानै बे। दैनिफ्राय दैयाव जा गावनि सायाया नुजाथिनाय बे सावगारिखौ अरनो नागिरनायावनो बेदरा बेनिया दैयाव गलाङो आरो बेफोरबायदिनो
औ
जेराव बेखौ जाम्बा सियाननि सल' एबा जेनेबा गाव थगायबा गुबुना थगायजाथों। बिखायनो बेफोरबायादि गियानखौ जों बे सल' सल'बाथानिफ्राय मोननो हायो आरो
औ औ
औ बेफोरबायदिनो जोंहा। सल'बाथा होननानै बुङोब्ला बे जेनेबा सिंह आरो एन्जर सल' सल'बाथाखौ नुनो मोनो। जेराव जोंहा। बेयाव जों गियानखौबो मोननो हायो जेब्ला जों सोरखौबा। हेफाजाब खालामोब्ला उनाव हेफाजाब मोनफिनो बेफोरबायादिखौ जों नुनो मोनो जाय जायखौ जों फराफारियाव मोनदोंमोन नामा। साखो से ना थाखोनायाव जेराव औ सानसे। खालि मासे एन्जर जाय एन्जरा खारथिं बायनायावनो। सिंहनि जे उन्दुनाय जायगा बेयाव मोनहैफ्लांदोंमोन। बेनिफ्राय मोनहैफ्लांनानै सिंह आ एन्जरखौ बुंदोंमोन जेब्ला सिंहा एन्जरखौ जानो नागिरदोंमोन बा सिंह एन्जरखौ हमदोंमोन नाथाय। एन्जरा बुंदोंमोन। जेनेबा महाराजा आंखौ निमाहा हो माब्लाबा सानसे बेलासे आं नोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै। बुंनानै ओमफ्राय अब्ला सिंह आव बुंदों मोनदों नेहाथ जुनाद बा जिबा आंखौ मा हेफाजाब होनो हागोन होननानै अब्ला एन्जरा बुंदोंमोन। जेनेबा एन्जरा गावखौ फोथायनाय लाखिनो होदोंमोन जे आं नोंखौ माब्लाबा सानसेब्लाबो हेफाजाब। खालामथारगोन बेबादि होननानै जेब्ला सिंहवा एन्जरखौ हेगारहरो अब्ला सानसेखालि सिंहआ जे सिखारिफोरनि जे। सानाय जे बेयाव जेयाव नांथाहैदोंमोन। नायनाय समाव बे एन्जरा बेनि जेनि जा दिरुं बे दिरुंखौ हरस'नानै सिंहखौ बे। जेनिफ्राय उदां खालामदोंमोन अब्लासो बुजिदोंमोन सिंहआ जे ओ जिबिया एबा जायखिजाया फिसा जिबियानो जाया मानो बेयो। नेहाथ नङा बेयो माब्लाबा सानसेबाबो गार बे जेनेबा सिंहनि जिउखौ हबा। ओ रैखा खालामनो हायो बेफोरबायदि अब्लासो बेयो बुजिदोंमोन जे रावखौबो नेहाथ साननांङा जेनेबा सोरखौबा फोथायनाय लाखिब्ला बा सोरखौबा फोथायोब्ला बेयो सानसेबबो नोंखौ जेनेबा फथायनाय होफिनगोन बे बेफोरबायाददि गियानखौ मोननाय जायो आरो बेयो जेराव बोसोन
औ
एबा गियान होनाय सल'खौ जों बुंनो
औ औ।
बे बायदिनो गोबां सल'बाथाफोर खोनाबोदोंमोन नोंथां नाथाय गोसोआवबो थाबाय थाला नालाय बावगारबाय।
औ औ नोंथां औ बिदिनो जायो। ओ दाथ' नोंथां जोंना समावबो जाबाय?
औ औ नोंथां सम जाबाय।
नोंथांजों सल'माफोरनि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ एसेबाबो गोजोननाय मोनबाय। आरो मिथियैफोरखौबो मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ नोंथांजों आसा खालामो बिबायदिनो उनफोरावबो रायज्लायनो मोनगोन होननानै बिदिब्ला नोंथां दोन थ'लायनोसै।
औ दे।
औ गोजोन्थों।